औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा खोनादोंना
हेल' औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
औ नों नोंथाङा नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय औ मा होनो जोंनि बर'नि काति खाति गासा फोरबोनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नंगौ नोंथां हागोन
औ
ओ काथि गासा फोरबो होनोब्लाथ' ओ जोंनि मोनसे बर'नि फोरबो नङा होमबा नों नोंथां गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय बाय थानाय मोनसे जोंनि बर'निनो मोनसे एंगारनो हायै फोरबो जायखौ जों काथि गासा होननानै बुंनाय जायो ओ काथि गासा फा फोरबोआव नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बेबायदिनो ओ काथि गासा निमुंआव जोङो ओ बेबायदिनो जोङो ओ आलारि बाथि साथि लगायनानै आरज गाबनानै जोङो ओ बेबायदिनो ओ
थुगि होनानै जोङो
औ नोंगौ
बेबायदिनो ओ जोङो दुब्लिआव ओ ओ न' आव होखां होखांनाय होखांनायनि उनाव जोङो मा ओ दुब्लिआव जोङो ओ थुगि बा बेबायदिनो आलारि बाथि लानानै साथि खाथि खाला लानानै जोङो ओ बेबायदिनो दुब्लियाव जोङो ओ दुब्लिनि जा जोंनिया ओ माइ ओंखारै टाइमाव जोङो बे बेखौ ओ माइ ओंखारि टाइमाव जोङो बेबायदिनो थालिरनि मोनसे ओ थालिर थालिरनि ओ थालिरनि जा देन्था जा बिगुर बेखौ जोङो बेखौ जों दानसनानै जों ससे खा ससे हासना लानानै बेयाव मोनसे ओ औवानि गनखौ जोङो थुनानै बेखौ दुब बियाव लांनाय जायो आरोना नोंथां ओ गावबा गाव गावबा गावनि हा जिहेथु गावबा गावनि जा हायाव माइ गाय दोंमोन ओ बे माइयावनो जोङो बे बेखौ जोङो बे ओ हास'नानै लांनाय थालिरखौ जोङो थुनानै ओ बेबायदिनो जोङो ओ थाइगिरनि दनाय खंजों जोङो आलारि बाथि लगायनायखौ नुयो आरोना नोंथां। ओ बेबाय दिनो नोंथां आ ओ गोदो गोदायनि बिदिनो सोलिबाय थानाय जोंना आलारि बेबायदिनो जोङो आलारि बाथिखौ जोङो ओ बेबायदि दिनो थाइगिरनि बेबायदि दनायखंङावनो जोङो लगायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो आथिखालावबो जोंनि ओ ओनसोलाव बेफोरबायदि ओ बे थाइगिरनि दनायखंजों जोङो आलारि बाथि बा लगायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथां ओ बेयाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय बा मोनसे ओ सल' दङ जायखौ जोङो ओ जोंनि ओ बा जोंनि माइखौ दाउ सखा जालाङा लासेनो मोजाङै मोजां बासिना लाथों होननानै गोदोनि सुबुंफोरनि बायदि मोनसे सल' दङ। बेबायदिनो नोंथां बेफोरखौ जोङो होननानै जोङो बेबायदिनो आर'ज खामनाय जायो आरोना नों थां आलारि बाथि लगायनानै आरो जाहाथे जोंनि माइआ जेबो ओ बेराम आजार जायाजासे मो मोजाङै मोजां ओ फिथाइ होथों होननानै जोङो बोर बियो आरो नोंथां। इसोरनियाव ओ बेबायदिनो नोंथां जोङो आलारि बाथिखौ होखांनायनि उनाव ओ जोङो न' फारसे ओ फैफिनो ओंखारबोफिनो बेबायदिनो ओंखारबोफिननानै बेबायदिनो न'आव जोङोबो जोङो आलारि बाथि लगायनानै इसोरनियाव बोर बियो आरो बोर बिनायजों लोगोसे नोंथां जोंहा मोनसे नेम दंबावो जि जोंहा बेबाय दिनो न'नि गय बिफां बा बेबायदिनो गिदिर गिदिर बिफांफोराव ओ थालिरनि ओ थालिरनि जोङो बाख्लाखौ बा थालिरनि जोङो देन्थाखौ जोङो हास'नानै बेबायदिनो सिथा सिथा था खालामनानै जोङो दिरुंजों बा आरुंजों खानायखौ खारनाय जायो आरोना नों थां। बेबायदिनो जोङो आलुंजों खानानै ओ बेयाव आलारि बाथि लगायो। आरो बेबायदिनो जोंहा बे समावथ' जोंहा नारें थायो नङा होमबा नोंथां? जायखौ जोङो नारें हुगुमा होनना बुंनाय जायो बेयाव जोङो बे बेखौबो जों होनाय जायो आरोना नोंथां नोंथां गोदोनिफ्राय फोथायबोननाय बायदिब्लाथ' जोंना खाथि गासा फोरबो खाथि गासा फोरबोआव जोंहा गय गाथ गय गोरलैखौ जोङो ओ जानो मोनालायनो नोंथां बिनि सिगां ओ जा-जाय जाय गयखौ जायोब्ला मानो ओ जोंनि गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय बायदि खुगा खायलें जायो होननानै। गोदोनि आबै आबौमोना मोननिफ्राय सोलिबोनाय थानाय आथिखालावबो सोलियो। बिदि जों गय खौ जाग्रोनो मोनालायनो नोंथां बेबायदि खाथि गासा फोरबो होखांनायनि उनावसो जों गय गोरलै खौ जानो मोनो होननानै फोथायनाय दं आरो ना नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथां गय गोरलै बावनायजों लोगोसे जोंहा इसोरखौबो बोर ओ बिनायजों बेबायदिनो जों काति गासा फोरबोखौ फालियो‌। आरो बेबायदिनो जोङो ओम बेबायदिनो जोङो काति गासा फोरबोनि मुङाव ओ गासैबो सुबुं माहारियानो काति गासाफ फोरबोखौ फालिनानै नोंथां ओ बिनिखायनो नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ काति गासा फोरबो होनायाव बेबायदिनो थोगि होनायाव जोङो बुदफोर गाजिफोर जानो थाखाय ज' ज' गासैबो न' न' मा सुबुंफोरनि न' न' बिदिनो जोङो ओ जालायो आरो नोंथां ओ बे जेबो एना एनि गैयाजासे ओ सा बिद दि बुट गाजिफोरखौ जानाय जानाय जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोङो काति गासा फोरबोखौ अफ फालिनाय जायो आरोना नोंथ थां ओ बेबायदिनो उम जोंनि ओन ओ जोंनि रायजोफोरनि ओ रायजोफोरा रायजोफोरनियावबो बेबायदिनो जों रायजोफोराबो जमा लोगो नांनानै आलारि बाथि काति गाासानि मुङाव ओ फालि ओ सावनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो काति गासा फोरबोखौ ओ माबायदि ओ खुङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां।
औ
बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो जों बेफोरबायदिनो काति गासा फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां औ जाय औ काति गासा दिनखालि जोंहा सानावनो जोङो न'नि नालेंखर दंफां, गय दंफ फां बा थाइजौ बिफां बैफोराव जों सानावनो माने जिगाब नि जिगाबखौ जोङो जिगाबनि माला खानाय जायो आरो नोंथां औ नंगौ बेबायदिनो जोङो दंफां दंफां जाहाथे था था जाय माने मोनसे
औ नंगौ नोंथां। औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां।
औ
बिदिनो
औ नोंथां बुंनायसाय?
औवा फिसा फिसा जोङो बेखौ जंफार बानायनानै जोङो थालिर बिफांखौ दानफायना नै जों बेनि सानिखौ बोखांना लाबनानै जों सिंनि गुस सुं गुसुं हास'नानै औ जायजों गन जों गन दसे दाननानै जं फारनायाव जों बेखौ ग्रोब ग्रोब सोनाय जायो।
नोंगौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
गुसे
हेलौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
माने बांसिन होयोमोन
औ औ नंगौ नोंथाङा औ औ खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ औ
औ गोदोहायथ' गोदोनि दिनावथ' माने हानि साथियाव जोङो बार हानि साथियाव माने बारा फुजा होया होननानै आबै आबौमोना खोनथा बुङोमोन औ जोंहा बांसिन थाइ थाइगिरनि बिखङावसो जोङो बांसिन सथि खालाखौ होयो होननानै खोनायोमोन औ दानियाहायथ' जोङो बांसिनानो हानि साथिखौ बाहायनाय जायो औ बेनिफ्राय जेब्लानो जेब्लानो बेलासि जायो अब्लानो जोङो गासैबो बुद प्रसाद बेफोर गासैबो जगार लानानै गय फाथै बिनि ओमफ्राय नारें गोरलै बेफोरबायदि जों गोबां फिथाइ सामथाइ लानानै जोङो दुब्लियाव जोङो फुजा हैनो थांनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ बेबायदिनो आथिखालावबो माने ओ बेबायदि थाइगिरनि बिखङावसो गोदोनिफ्राय सुबुंफोरा बेबायदिनो आलारि बाथि सावनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां खाथि गासा फोरबोआव ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि ओ थाइगिरनि बिखङाव जोङो साथि खाला लगायनायखौ नुनो मोनो नामा नोंथां?
औ बांद्रायथ' नङा नोंथां जोङो सासे सासे सानै सुबुंफोरखौ जोङो दाबो थाइगिरनि बिुङाव स आलारि बाथि सावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ सासे सानैखौ जों नुनो मोननाय जायो दाबो औ बेबायदिनो जोंहा बेलासि जाब्ला जों गासैबो बुद प्रसादफोरखौ लानानै जोङो जोंनि दुब्लिसिम जोंनि दुब्लिसिम माने फुजा होनो थांनाय जायो आरो नोंथां। औ बेवहाय जों बेवहाय जोंहा जोंनि हायाव जोङो जाय जायजों थालिर फस्ला थुनानै खौ जों बेहाय होनानै औ बेहाय माने जोंहा गथ' गथाइ जोंहा बिमा बिफा आबै आबौ बेबायदि थांफानाय जायो औ बेहाय बेबायदि बिदिनो होनलांनाय मोनसे सल'बाथाबो दं गाव हुर हुर जोंहानि माइखौ दाजासो गुबुननि माइखौसो जा बेबायदि होननाय मोनसे सल'बो खनो आरो जाय फुजा खौ जों होनो थाङोब्ला औ बेबायदिनो जोंहा
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि काति गासा फोरबोखौ साफ्रोमबो सुबुङानो फालियोना फालिया नोंथां
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि गामिफोराव जो साफ्रोमखौबो सा आरो काति गासा फोरबोखौ जों खुंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ।
औ औ नंगौ।
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ
हेलौ नोंथां।
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
नोंथां बिदिब्ला जोंनाबो समा जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि सावरायनाय खौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? ओ नोंथांजों सावरायनो मोननानै औ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ बिदिब्ला गोजोनथों नोंथां औ औ।